खानादोंना मा खालामदों नोंथां?
आ दोङो इदिनो मानि सायाव लारायनो दा
बिदिनो जानाय लोंनाय रायज्लायसै दे होमबा नोंथां नोंथाङानो एसे बुंग्रोदो नामा
जा ओ जोंनिया दा जानाय होनबाथ' जोंनिया बर'फोरनि आरो ना दा गुबै खाजाया जाहैबाय ओह अनला ओंख्रि ओमफ्राय अमादो नारजि बेफोरनो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां
जानाय खाजा होनना बुंबाथाय ओमफ्राय दा नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा अनला ओंख्रिखौ बोरै सङो
औ अनला ओंख्रिखौथ' जों जेब्ला माइरंखौहाय सोमना दोनग्रोयो आरो ना सोमना दोनग्रोनानै एसे रुइबाथाय माने बेखौहाय जेरै दिंखि दिंखिफोराव देनानै माने बेवहाय जोङो दिंखि नङाबा थबसिफोरावबो देयो आरो जों दिंखिफोराव देनानै बिदिनो अन गुन्दै खालामो औ औ अन गुन्दै खालामनानै बिदिनो संनाय जायो आरो जेब्ला खार एसे खारदै होनानै बिदि हालां अनदलाजों दाउजों जों जेरै संबोला गोथ गोथाव मोनो बिदिनो औवा मेवाइजों अनला अमा होनानै बिख बेफोरबायदि संबा गोथाव मोनो आरो जानानै
ओमफ्राय ओ नो नोंथाङा मा मा ओंख्रि माने संनो रोंबावो खोन्थानो हागोन नामा?
औ आङो मैथाजों बि बिदिनो ना नाजों सं
संनो सङो आरोना
औ इनिफ्रायहाय बिदि जेरै जों फान्थाव बिलाथि बुङो ना जायखौ बेजों नाजों सङो ब औ बिदिनो आरो दालि ओंख्रि बेफोरखौहाय सबाय बेफोरखौहाय आरो नोंथाङालाय दा माब्लाबाफोर संफेरबाय ना
आहा आङो संनाय खुरनायनि बादावथ' एफा माबा गैया माने खामानियाव थांनायाव आ
औ
संलांनाय जायो जोङो माने दालिफोरफोरखौ संनो रोंगो रोंनाया ओमफ्राय बर'नि बिदि ओंखाम माबा ओंख्रिफोरखौ संग्राय रोंआ आरो
औ औ
औ आजिखालि औ आथिखालावथ' बिदिनो इउथुबफ्रावबो नायनानै बानायनाय जायो
ओ संनो हायो दानिया ओमफ्राय दामा ओ दावबायनायनि सायाव सावरायनोसै नामा एसे?
औ जागोन दे नोंथां
हा दावबायखो जेनेबा दा आथिखालाव खोन्थानो हागोन नामा
आंथ' बिदि एफा गो जान जायगायावबो थांफेराखै दिैसिम माने बिद बिदिनो बिथिं गुवाहाटिहाय बिथिं थांबाय ओमफ्रायहाय बिदि मानासफोरावहाय थांफेरबाय । बेनिफ्राय बिदि क'क्राझा जार ओमफ्राय बिदि उम तेजपुर सायद जा
मानासाव थांना मानासाव मा मा नुनो हादों? आङा माबाफोर सोलोंनो हादों नोमा थांनानै
माने आङो बेवहाय मै नुबाय मैदेर नुदो बिदिनो मैरा दाउखौ नुनो मोनदों । दोंमोन आरो बायदि जतनि बेव हाय दाउफोरखो नुनो मोनदोंमोन आरो । मोख्राफोरखौ नुदोंमोन बिदिनो बेवहाय जोंल नङा बेवहाय बायदि स्कुलनिफोराबो जेब्ला गोजां बोथोर जायोना बन्द मोनो बेवहाय दावबायनो थाङो आरो बेव हाय बेरायनो थाङो आरो बेवहाय पिकनि जानायखौ नुनो मोनो आरो गुबुन गुबुन जायगानि थायलेण्ड बिदिनो आरो बहुद गोबां जायगानि मानसिफोरा बेवहाय दावबायनो फैयो आरो बेवहाय बेखौ नुनो मोनदोंमोन नोंथाङालाय
आं मानासाव थांखांबाय थांनाया खोनसेल थांदों आं माने माने बेवहाय थां नै ओ सरासनस्रा माने नुबाय थायो आरो ना जिब जुनारफोरखौ नुनाय जायो जेरै जोङो मैदेर मैदेर होनबाथ' जों दा नु बाय थाया नालाय माने खाथि खालायाव खाथि खालायाव माने जों गामियाव फैयो दे मैदेरा माने गामियाव माने ओ दाफैनो जाासिगोननो नै दा
औ औ औ नोंथांमोनजा फैयो नामा मैदेर
ग्रा फैयो मानो
अ मा जायगा ओरैनो नोंथांना मा जायगा नों थांना ओरैनो
जायगाखौ खोन्थानो हानाय नङा नोंथां माने नोय नैयाव खोन्थानो हाया
औ औ
औ ओमफ्राय हो दा दाउराय होनबाथ' दाउरायखौबो सरासनस्रा नुबायखानाय जाया नालाय जोङो बेफोरखौ नुनाय जायो उम ओमफ्राय आरो मा दंबावो बेवहाय
औ
मोख्राफोरखौबो नुबाय थाया नालाय गुवाहाटियाव थांबा नुयो गुवाहाटियाव ओम
इदिनो गुवाहाटी इउनिभारसिटिफोराव बांसिन नुनो मोनो आरो गुवाहाटी इउनिभारसि फोराव जेब्ला बेवहाय थाङो
माने बेवहाय थांनानै ओ दावरायखौ बांसिन नुनो मोन्दोंमोन आरो । मानासाव औ
अ
ओमफ्राय थांबाय कार्बि आंलं
अ
दिमाहासा नांजाबनाय आरोना अखा होननाय मोन मोनसे पिकनिक स्पटआव थांदोंमोन जोङो
अ
बेवहाय लावखार ओंखाम जानो थांदोंमोन आरोना जोङो कलेजनिफ्राय । बेहाय नुनो मोनो माने जों दोनो आरो ना मेेनलि ओ राइलाय निफोरा बायस सिम जाफ्लाङो आरो इसिनायाबो माय माने सुरासो सेम जायो दे माने मोनसे मोनफा मोननै माने सोदोबफोराबो मिलायनो नागिरा आरोना बिसो रायलायनायजों बेखौ जों मिथिनो मोनदों मान कार्बि आंलं ओम माने ट्रायबेलानो ना
औ जायगा लायै जायगा एसे आलदा आलदा जायोना रायज्लायनाया औ
ओमफ्राय ओमफ्राय मायाव बगामाथि थांबाय बगामाथियाथ' खाथियानो जायो
औ बगामाथियाव थांबाय बिदिनो ग्रासलेण्डफोरावहाय बिदिनो ओ
ओमफ्राय नोंथाङा मायबा बुंना होदो मायाबाफोर
औ बिदिनो बगामाथियावबो आंबो थांफेरबाय लोगोफोर जोंहाय ग्रासलेण्डावबो बिदिनो गोजां बोथोर टाइमाव बेयो बोग्रिखौ मोनो म बेथ' जेरै बगामाथिया बोग्रिनि थाखायनो मुंदांखा बायदि जाना दों आरो
ओ ओ
बेहाय बिदिनो बायदि मानसिफोरा बेवहाय पिकनिक जानो थाङो ।
बगामाथियाव उम बगामाथियाव माने बे बिदि ओ हायुंआरि नेसनेल पार्क बादि माने मानासुर बादि ओ जिब जुनारखौ बांद्राय नु मोना आरो । बेयाव माने लावखार ओ खाम जानायनि थाखायल' माने
औ नंगौ नोंथां
ओम माने गुबुन गुबुन ओ बोसोरारि जानो फैयोना लावखार ओंखाम बोसोराव खनसे गोजान गोजान जागानिफ्राय
औ ग्रासलेण्डावबो औ ग्रासलेण्डावबो मानसिफोरा बिदिनो गरम बोथोराव जेब्ला गरमसिन जायोना दुगैनो बांसिन थाङो आरो बेवहाय । दुगैनानै गोजोननाय मोनो । नाय बिदि
उम
ओम
ओमफ्राय आरो मायाबाफोर जायागायाव थांबावबाय नामा नोंथाङा
आंथ' दा बिदि
जोंनि ओ आसाम नि बारै गुबुन रायजोआव थांदों नामा नों?
ओहो थांफेराखै आं नोंथां बिदि गुबुन जायगायावहाय
आदसा जोंनि नर्थ इस्टआव थांफेराखै आरो नर्थ इस्टआव ओ जेरै अरुणाचल इदियाव थां आरोना
ओहो थांफेराखै नोंथां नोंथाङा थांफेरबाय नामा
आं थांबाय मेघालआव थांनांगो थांबाय जानांगो ना नोंथाङा
ओहो थांफेराखै आं नोंथां
ए उम उम मेघालियावथ' थांफेरबाय आङो थांनाया मोजां मोजां लाय माने थान्दा आरो
बेरायदों बेवहाय शिलंआव थांनानै
मेघालआव थांनानै माने ओ जा माने बेवहायबो आरो ना लावखार ओंखाम जानो थांदोंमोन जों माने खनसेल' थांबाय आंबो मेघालयआव माने ओ बेवहाय जेबो नु-नुनो मोनाखै आर ना मोजां मोजां बस्थु नुवा
औ
थार माने खास बुस्थु नुवाखै आरो ना हम इदिनो उम बिफां-लाइफां मिथिंगाजों माने जोंनि ओ नर्थ इस्थाथ' माने मिथिंगाजों बुंफबनाय नङा होमबा
औ नंगौ नोंथां
थ' माने सरासनस्रायै नुनो मोनखायो
औ
ओमफ्राय
बिदिनो बेवहाय आरो शिलंआवहाय मानसिफोरा आरो गुसु जायो नालाय बेवहाय आरो थाङो आरो ना बांसिन नायनो बेवहाय थांनाय जायो आरोना मानसिफोरखौ थांनाय खोनायो बिदिनो बेवहाय शिलंआवनो बांसिन जायगा जेरै जोंनि खाथिनो जाखायो नालाय बेवहाय थांनायखौ नुनो मोनो आरो बांसिन मानसिफोरखौ
नाय नाय ओमफ्राय जानायनि बा गै माबाफोर बुंबावो नामा नोंथाङा
आंथ' नोंथांनि बि बांसिन जेनेबा फेभरेट ओंख्रिया मा ओरैनो बुंलाय? नोंथांनि फेभरेट
आंनि फेभरेट ओंख्रियाथ' अनला जोङो अमा बेदर अनलाजों दाउजों सो जायो अमा बेदर नङा माने अनलाजों दाउदो आरो ना लकेल दावजों
औ
नो माने खोनसेल' मोनदों दै माने अनलाखौबो मा बेलेग बेलेग माबायै रोखोमै जानो हायो ना
औ नोंगौ नोंथां
जेरै औवा मेवाइदोबो जानो हायो नङा होमबा औवा मेवाइ
बिदिनो दङ माया आरो
पानि
दे होमबा नोंथां बेवहाय साव समाबो जाबाय नोंथां औ हेलौ
हाले हेलौ
औ नोंथां समाबो जाबाय लाखिदोनोसै नामा नोंथां
हेलौ